हेल'।
खो खोनाबायना नोंथां हेल'।
हेल'।
खोनाबायना ओ खोनाबायना।
औ नोथां खोनादों।
अ अ आचसा नोंथां ओ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव। सावरायलायनो नामा नोंथां? अ जोङो नांगाल जांख्रा । जायखौ जोङो। बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोरबो बायदियै बे नांगाल जांख्राखौ फालिबोबाय थायो आरो बे नांगाल जांख्राया। जोंनि बर' आबादारिफोरजों। ओ खोब। सोमोन्दो गोनां ओ जायखौनाखि गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो बै नांगोल जांख्रा फोरबोखौ फालिबोदों नोंथाङा बे नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायथिगोन नामा नों? थ।
नंगौ नोंथां नांगोल जांख्रा होननानै बुङोबा जे जायखौ जोङो हाल जांख्रा होननानै बुङो। बेखौ जोङो उन्दै स समनि उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुबाय थादों नांगोल दांख्रा होनोब्लाथाय जिखुनु जोङो दै दैज्लां बोथोराव जों माइ गायो बै माइ गायनानै। जिखुनु जों खोथिया फैयो बै खोथिया माइ गायो गायनानै जिथु जों जोबस्राङो माइ गायनाया जेब्ला जोबो जोबनानै जेब्ला जोङो खोथिया थ दै बेफोरबायदिनो बिगासे बिगानै बा दब्लायनि दब्लाय थामफायो ब दब्लायनि दब्लाय थाम जायगायाव जोङो बै। नांगोल जांख्रा होननायखौ जिखुनु जोङो। बैखौ जों फालिनाय जायो। बि माखासे जोङो गामिनि जिथुनाखि सानै मानसि लानानै बा न'खरनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जों माखासे जों बै नार जांख्राखौ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेफोर फोरबोखौ फालिनाय जायग जों जों जों माखासे। जजोंनो जों माखासे रंजा खुसि मिलाय मानलाय हाब्रु फुनलायनाय हाब्रु सारलायनाय बेफोरबायदिबो जों खालामनाय जायो बेफोर बेबायदि थाबाय थानांगोन आरो इयुनाव थाबाय थागोन होननानै थाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो नोंथां।
नंगौ नंगौथगौ थारैनो नांगाल जांख्राया माने खोब गाजा गोमजा खुसियै रंजा खुसियै फालियो नङाहोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओम औ औ बिदिनो गोदोनि दिनावथ'। बिदिनो दाहोना रुवाथि ग्रोम। ग्रोम लानानै आरो। आरो। लोगोसे हाखौ हाफोर। खौबो गोबां बुरजा बुरजा नैजि बिघा। थामजि बिगा बिदिनो बाजि सेजौ बिगा गाहाम। गोदोनि ओ सुबुं। फोरा माइ गायोमोन नङा होमबा नोंथां औ बे माइ गायनायावहाय बे दैलां सि मानानि जेसेबांखि सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै बिसोरो गायबाय आरो गायै गायै जिंब्ला जोबथि समाव ओ दब्लायसे बा दब्लायनै नोंथाङा सिगाङाव बुंनाय बायदि बिदि जोबनोसै समाव बे दब्लायसे दब्लनैयाव जा-जांख्रा खालामो आरो बे जांख्रा खालामनायनि हरसे बे सिगां बा सानसे सिगां न' न'खरनि गाहाया गामिफोरखौ लेंखांजोबो नङा होमबा नोंथां अ गामिफोर खौ लिंखांनानै गामि फोरफोरखौ लिंखांनानै बिदिनो ओ जायफोरना माने मोसौ हालिसे हाल दं बे मोसौ हालफोरखौ ओ नांनायनि जखा हलिबैसे नांगौ बेनि जखा बिसोरो गायग्रा आरो हाल बैसोरखौ न'खरनि गाहाया लिंखांजोब नानै ओ दुब्लियावहाय सोंलांङो नंङा होमबा? बे लिंलांनायावहाय बिदिनो फुंङाव हालेवग्राफ्रा थांग्रोसै गायग्रा-फुग्राफ्रा उनाव थांनानै बिदिनो ज' ज' गायनोसै ओ गायखांनानै जेब्ला एसे आद्रा थायो ओरैनो खावख्लाबसे एसे आद्रा थायो बै हाब्रुजों ओ मेथाइ खनै-खनै बिदिनो हाब्रु फुनलायसै नंङा होमबा नोंथां? औ औ हाब्रु फुनलायसै बिदिनो हाब्रुफोरखौबो ओ जगफोराव बा खिस्लिफोराव बा बबेब मोनसे आजें लानानै न'आवबो आरो फुनफैलायनाय बेबायदि ओ नुबोदों नंङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ-औ थारैनो बे नांगाल जांख्रा ओ खोब ओ मा होनो? गोजोनथाव आरो रंजाथाव मोनसे जे फोरबो होननानै जोंङो साननांगोन मानोना बियो ओरैबायदि खुसि खुसि लाबोयो जे गायै गायै गायनानै माने जोबथा फैबाय बा जायखौ जोंङो हाल जांख्रा नांगाल जांख्रा बे जोबथा फैबाय बे समाव माने न'खरनि गासैबो ओ दाहोना रुवाथि माहाजोन आरो हाल खालामग्रा न'खर बैसोर माने खुसि जायो गोसोआव उदां जाबाय। ओ गायखांबाय फुखांबाय दा उदां जाबाय बिदिनो न'खरनि आबादफोर आलादा रोखोमनि आबादफोर मावनो हासिगोन बेबायदि साननानै गोसोआव रंजा फैयो नंङा होमबा? जेब्लानाखि हाल जांख्रा जायो ना नोंथां ना? ओ-ओरैनो नों थां ओ नोंसिनिथिंजायहाय ओ गोदोनि नांगाल जांखा आरो आथिखाल नांगाल जांखा ओ दायोहाय आथिखालाव मा रोखोम खोमनि नांगाल जांख्रा फालिनाय नुयो नोंथांमोन थिं?
नंगौ नोंथां दिनै हालजांख्रा एबा दानि हालजांख्रा जों जिखो उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों।
औ।
नैबे आं जिथुनिखि थानाय एरिया बे एरियायाव गोदोनिफ्रायनो जिथुनिखिबायदि फालिबाय थादों बेफोरबायदिनो जोंङो फालिबाय थादों। गोदो जोंङो उन्दै उन्दै समाव जोंङो माखासे ट्रेक्टरफोर जयै जों हालेवनायखौ जों नुनो मोनबाय थादोंमोन एबा हाल जांख्राखौ जों फालिनो फालिनाय नुबोबाय थादोंमोन। नाथाय नैबे समाव जों माखासे माबा माखासे जों मोसौफोरजों हालौनानै जों माखासे जितुनिखि बे हाल जांख्राखौ जों फालिनाय नुबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव माखासे मोसौफोरा गैयैनि जाहोनाव जों माखासे ट्रेक्टरफोरदों जों फोर दोंब्लाबो हेवनानै जों माखासे नैबे हाल जांख्राखौ खोब रंजा खुसियै जोङो मिनि खुसियै जोङो फालिबो-फालि-फालिबोबाय थादों। आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन। बेफोरबायद नो जोङो जोंनिथिं हाल जांख्राखौ एबा नांगोल जांख्राखौ माबायदि फालियो होनोबाथाय जोंनिथिं जोंथिं बेफोरबायदिनो हालेवनानै माइ गायनानै रंजा खुसियै हाब्रु सारलायनानै मिनि खुसियै गेलेलायनानै जोङो हालो दैलोयै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो फालि-फालिबोदों आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन थागोन।
नंगौ नंगौ नोंथां। ओरैनो आथिखालावथ' ओ गोदोनि दिनाव हाल जांग्राखौ फालिबोनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ दानि जुगावहाय ओ जोंनिथिंजायहाय ओ हालजांख्राखौ ओ माने ने गासैबो मानसिफोरखौ लिंजोबाबाबो ओरैनो सानै साथामसोल' ओ माने थख'यै लिंनानै हाल जांख्राखौ खालामग्रा जाबाय आरो गोदोहाय जेसेबांखि माने से बिगा नै बिगा गाहाम हाल जांख्रानि नामाव दोनोमोन। आरो दायो बेबायदि से बिगा नै बिगा गाहाम बे हाल जांख्रानि नामाव ओ हा गोमोन फोमोनला नङा होमबा नोंथां? दानि जुगावहाय दब्लायसे दब्लायनै बेबायदिल'सो हा गोमोन खालामो जांख्रानि मुङाव। नङा होमबा?
औ।
उमआरो दायो एसे खम नुबोबाय थाबाय जोङो हाल जांख्रा बा फालिनायखौ गोदोनि दिनाव बांसिन साबसिनै फालियोमोन हाल जांग्राखौ दानि दिनाव एसे खम नुबोबाय। बिदिनो ओ हाल जांख्राजों आरो बर'फोरनि आबादारिफोरजों दहाय बुंनाय बायदि खोब सोमोन्दो गोनां एंगार हायै बे हाल जांख्रायाबो मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
औ औ औ। दा जोङो बै नांगोल जांग्राखौ जोङो नेम बायदिबाबो माने ओ जेबो थासारि गैयाबाबो हाल जांगग्राफोरखौ जोङो लांफाबाय थानो हायोबा माने बियो मोनसे ओ गोसो खांथि बा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय फरमपरा बायदियै बियो थांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ औ ओरैनो हाल जांख्रा होनोबाथ' खोब खुसिमोन आरो माने ओरैनो जौ माबा माबिबो बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां दुब्लिफोराव बिदिनो हाल जांख्रा समाव जौबो लांनानै लोंहैलायोमोन।
नंगौ नोंथां।
औ दायोबोथ' बिदिनो सोलियो खोमाना।
औ नोंथाव नोंगौ नोंथां सलियो।
औ औ बिदिनो गाय-गायै फुयै ओ सानसुआव बिदिनो बै हाल जांख्रा न'खर बिगोमाया गायहैग्रा आरो एवहैग्रा गासैबो ओ सोद्रोमाफोरखौ ओ लें हरजोबलायनानै मोनसे माने बोथिसे ओंखाम बिदिनो गोदोनि दिनाव हांसो बोरमा अमा बिदिनो सिथारलायनानै बोथिसे ओंखाम जाहोलायोमोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
उम उम ओ दाबोथ' बे नेमखान्थिफ्रा दङ हाबाफारिफ्रा दङ ना नोंथां। नोंसिनिथिंबोथ' दासिमबो सोलियो। औ औ औ ओ जोंथिंबो सोलियो ओरैनो ओ हाल जांख्रायाव ओ एवनायनिथ मोनसे लिमिट गैया नङामा नोंथां दिनो बिबो आरो साब्रै गायनांगौ साबा गायनांगौ होनना बिदि नेमखान्थि गैया बिदिनो जेसेबां हायो एसेबां ओ नखर बिगोमाया लेंनायनि सायावसो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ औ ओ आच्छा नोंथां समाबो ओ जाबाय समनिबो आंखाल जोङो जोंनि सावरायनाय खिनिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।